औ।
औ खोनाबाय ना?
खोनादों नोंथां
औ दायो जोङो। सावरायनायखौ गुबन मोनसे आयदा लानानै सावरायफिन थिनदिनसो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जौ जौनि सोमोन्दै। सावरायलायनोसै ना औ औ। औ बिदिब्ला जों न'आव बानायनाय जौ बेखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो बेखौ आं सावरायग्रोनोसै बा फोरमायनोसै नामा नोंथां?
औ जोङो न'आव माने जौखौ फार्स्टआवनो जोङो ओंखाम माबाखौ माइरंखौ जोङो संगोरनाय जायो।
औ औ उम
उनाव ओ आरामसे माबायाव बिदिनो प्लास्टिकफोराव बा ओरै माबा संखांनाय माबाखौ दोननानै ओमफ्राय एमाव होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो गोबाव। दोननानै जुमाय खालामगोरनायनि उन उनाव ओमफ्राय सेरेब इदिनो माबायदि बिदि सावनाय जायो आरो। आं बिदि होनना मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ बिदिनो औ। बिदिनो जुमाय खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो एमाव फोननानै थौआव सोखांनानै दोननाय जायोना थौ बा माबा मोनसे बाल्थिंफ्राव सोनानै दोनबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव बिदै बा रोसि जाबाय आरोना। रोसि होनो बिदै उम बिरोसियाबो लोंजायो बेखौ जों जौगोथां मुङैबो बुंनाय जायो।
औ औ जौगोथां होननानै बुङो औ।
ओमफ्राय बिनि साननैसो उनाव। बे गोरा जाबाथाय जोङो बेखौ माने अरदाबाव जाननानै ओमफ्राय बिदिनो दै होनानै जों माने मावनाय जायो आरो जौ गोरान महरै होनाय जायो। गोसौ मावना जौ गोरान महरै बेनिफ्राय दिहुननाय जायो जौ गोरान हिसाबै ओमफ्राय लोंनाय जायो आरो बेखौनो
लोंनाय जायोना।
औ
बिनिफ्राय बे थौ मानसिफोरा बे गोबां लोङो माबायदिथाय
लोङो लोंनाया जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो नैबे थ' बुंथावामोन माने माने जोंनि माबाफ्रा लोंनाय जायो आरो ना।
औ औ
ओ बांसिन माने जोंनि हिन्दु सुबुंनि गेजेराव लोंनाय जायो आरो बुंनो मोनाबाबो फंसेखौ बुंनाय जाबाय आङो‌। जेन'बा औ। बुंनांगौ बायद' बो जानाय हिसाबै बांसिन लोंनाय नुनो मोनो आरो माने जों आरो बे जौखौ बबे बबे समाव लोंनाय जायो होमबा जों बर'फोरनि फोरबो जायोना बैसागो फोरबो बेे बैसागु फोरबोआव जोङो बयनिबो न' न' थांनानै न'खर न'खर बिदिनो जौ दाउदै बि बिदिनो मागिलायनानै लोंनाय जायो आरो ना
औ लोङो
फालिनाय जायो बैसागो मागो बे समाव आरो बेनि बेनि अनगा अनगायैबो बिदिनो हाबा खेराइ बिदि बे फैयो फोरावबो जों लोंनाय नुनो मोनो आरो गोबां नङाब्लाबो औ
बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव ओ बेफोरबायदि जौनि माबाफोरखौ मोननो थाङो ना नोंसोरनियावबो
औ जोंनि एरिया जोंनि लागोथिंबो बानायनाय जायो नआव संनाय जौनि अनगायैबो बिदिनो बिलाथि जौ ना मा होनो स सरकारनि जौ बेखौ औ औ औ बेखौबो ओरै मोननो हानाय जायो जोंनि खाथियाव आरो जोंनि बाजाराव बाजाराव माने हाथायाव बिदिनो आथिखालथ वाइन सप थासै नालाय बेयाव मोनो आरो आरो ब्लेकबो लायनां फान फैनाय नुनो मोनो दानिया बिदिनो नखर नखर नखरावबो मोनलायलाङो
औ आथिखालाव मोनोथ उम दखाननि अनगायैबो नखर नखराव फानफैनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ उम बिदिनो बे सरकारि जौवा बो अनेख गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो माने मुंफोरा ओरै बे मुंफोरा जेरै बियार बियार थाबाय जेनेबा बे मोनसे मुं ओमफ्राय बिदिनो उम मानो मेकडयेल्स मेकदयेल्स ओमफ्राय बिदिनो नाम्बार वान आइ बि आइ बि ब्लेक आइ बि ब्लु ना मा होनो बिदि दं आरो अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि मुं दंसै आरो ओमफ्राय उम। गुबुन गुबुननि मुंब्लाबो बे निसाया बे मोनसेयानो आरोना जौनि निसाया औ औ नामाल'सो बेलेग आलादा आलादा। निसाया जेखौखि लोङा नों निसाया जाखागोन आरो माने
बेनिफ्राय दा बोरै
बिनिफ्राय आरोथ'
औ
जों जौखौथ' लोङो लोंनानै बांद्राय लोंनायाबो माने जोंनि देहानि थाखाय खहा खालामो माने बेखौ आं सानो आरो जोङो माने। बिदिब्ला जौनिफ्राय जानगाराव थानाया गाहाम आरो माने बे ओ जौ लोङोब्ला जाहा बिदिनो बेमारफोरबो सोमजिनो हागौ आरो देहायाबो नाख्रेब जायो आरो बेजों लोगोसे से माने जोंनि बर'फोरनि न'खरा उन सोनानै थालांनायखौ नुनो मोनो आरोना माने गोदो सोनानै थानाय। उम जौ बांद्राय जौ लोंग्राफोरनि नखरा माने बांद्राय जौगाखाङा आरो माने ओरै
नोंथां बुंनाया थिगानो जौ लोंबा माने औ।
जौ लोंसै मोनायाव दावराव दावसि खालामसै बिदिनो फिसाफोरनि बिदिनो फरायनाय लिरनाया बिदिनो हेंथा सफैयो आरो माने मोनानि समाव फरायनांगौ समाव। थिग बेबायदिनो उन सोनानै थालांनाय अबस्थाखौ नुनाय जायो आरो माने।
न'खरावबो दावराव दावसि जायो
उम
गिबियै जायो। बांद्राय नांगौनि बारा लोङोब्ला। जौ लोंग्राफ्रा
जायो औ बेनिखायनो आं साननायाव जौखौ माने हायोब्ला। लोङियानो मोजां आरो माने गाहाम आंनि
आंनि बायदिब्लाबो बांद्राय जौ रौखौ माने नांगौनि बारा लोंथारनाङा माने एसे हायै गावनि आन्था एसे लोंनानै उन्दुना थानांगौ आरो बाराद्राय
ओं जौ लोंब्ला नों इदिनो बुंथावि राव गाज्रि भाषाफोरखौबो बुंफ्लांगोन बे बुंफ्लांनाय समाव नों बिदिनो सोरखौबा माबा बुंनांगौ माबा बुंना लानानै नों दायबो जागोन आरो बे दायावनो नों साजाबो मोननो गोनांबो जानो हागौ आरो समाव माने
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया
बेनिखायनो जों बांद्राय लोङोब्लाबो माने सिमानि बारा लोंनां आरो माने
नंगौ
सिमानि बारा लोङोब्ला माने गावखौ बिदिनो कन्ट्रलाव बा सामलायनो हानाय हाजासेखौ लोंनाया गाहाम आरो माने
नंगौ
बेबायदि
नांगौखिनिखौनो लोंनांगौ आरो ना
नांगौखिनिखौल लोंनांगौ
बेनिफ्राय गामिफोराव नोंसोरनाव दा लोंनाय खोनायाखै नामा?
गामिफ्रावथ' ओरैनो सादारन सुबुंफ्राथ' लोङोआनोसै बे लोंबाय थाग्राफोरा बिसोरखौथ' आरो नों आङाथबुजायनो थांब्लाबो माने उल्था उल्था रायजानाय बा बुंजानाय जायो
औ बेबो मोनसे खोथा नोंथां माने आथिखालाव उन्दै उन्दै फंबायफोराबो जौ बा लोंनायखौ नुनो मोनसै
निसा उन्दै उन्दैफ्राथ' आथिखालाव थ' बिमा बिफानिबा नों आं बुंनायफोर खोथाखौ मानिया खायफा बादिया खायफाया मानियो खायफाया मानिया आरो माने बिदिनो जौ लोंसै गारि दाब्रायसै बिदिनो जों अनेक जौजोंबो थैनाय नुनो मोनसै आरो आरो जोङो आथिखालाव माने
औ
बेबो मोनसे गाज्रि हुदालाय जौ लोंनानै गारि सालायबाय बहाबा एक्सिडेन्ट जाब्रबथाय जाबाय बिदिनो थैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने बेबो मोनसे जौजों सोमजिनाय फिन जाथाय नङा होमबाना
नंगौ नंगौ नोंथां
गारि सालायबाय बा सोरखौबा सौबाय बेबायदि आरो बिनिखायनो जोङो जौखौ लोङालासे थानानै मोजां गाहाम देहा ला गिनांगौ आरो
ओम गोग्गो सोलोंथाइ लानायखौ गोसो होनांगौ आरो माने आंनि मथेबा
नोंगौ नोंनि बुंनाय थिगानो दा माने माखासे फरायसाया उन्दै फंबायमोना मानि नागिरा माने
उम उमहो मानिनो नागेरा
नंगौ बिनिफ्राय नोंना थिगानोना खबरा
खबराथ' मोजाङानो बुंनो थाङोब्ला
औ औ
दंथ'यो
बिनिफ्राय दा जोंना रायज्लायनाया बेसेबांसो आवगायना दङ टाइमफोरा
ओ जि मिनिटाव हाबगासिनो कमप्लिट जायाखै आरो
जोङो आसलथे बेसेबां टाइमहालागै रायज्लायनांगौ बे
जोङो बिदिनो जि मिनिटनिसिम बुंदों आरो माने जोंनि बे माबाया मेदाम्बा क अर्डिनेटर थायोना जोंनि गाहाय सामलायगिरिया औ जि मिनिट हाबबाय जि मिनिटआव हाबनानै जोङो बे खिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'लायनो हासिगोन नोंथां
औ दे दे
औ दे
दे दे गोजोननाय थाबाय